हेलौ
हेलौ
बोरो माथो खोनायाबो
खोनाबाय?
हेलौ खोनायालै बावराय सावोना औ खोनाबाय।
खोनाबाय?
उम खोनाबाय।
उम खोनाबाय। खोनाबाय रिजाल्ट मोनबाय नंङा रिजाल्ट मोनबायदा?
रिजाल्टथ' मोनबाय थार्ड सेमना बेकआ आत था टटेल
फार्स्ट सेम सेकेणड सेम गासिबावबो जोब
सेस होफिननांसिगोन होनबा?
होफिनदो दाना गासैयावबो मेजरावबो माइन'रावबो। होफिननांसिगोन
मोननै मोननै
मेजर इनर इ सि, सेक मेजराथ' ओ थार्द सेमाव मोनथामना ओ मोननै ना मोननैयावबो।
औ मोननैयावबो थादों होमबा औ थांसिखोन फैसाया गोगोमनो।
फैसायाथ' थांसिगोन। फरायनायनि बेलायाव गैया फरायनोनो हाया।
बिनि थाखाय
आमफ्रायो आमफ्राय नोंना बिसिबां नोंना बे बेसेबां?
ओ आंना मोनसे मोनसे थादों लै। होफिननांगोन आंहाबो फर्म फिलाप खालामखाबाय नै होनोसै एबार उफाय गैया।
एबार सेकेण्ड सेमनिखौ होनो हायोना सेकेण्ड सेमाव कमप्लिट जाबाय।
औ।
सेकेण्ड सेमना फर्म फिलाप जागासिनो ना।
औ। होनो थांदोंमोन दहाय गैया मिथिंनि थाखायनो होहोबोनो मोनासै फरायनांगौआ सिगांनिखौ फरायफिनसै कुइसन पेपारखौ नायनोसै नथ्स एसे नायनोसै नागिरफिननानै। आथार' उन्निस आवखासो सप्ता खनै दंबावखायो।
एबाराव खम मोजां नांगोन फैसाखौ फर्म फिलाप खालाम
पासनि बांसिन मार्कस लाखिनांगोन। ए नङाबा जानाय नङा।
फास मानि ए ए बि बि लाजोबनांगोन ओ हाथ्राबाबो बि प्लास नङाबा बि। होमबासो खबार जाहैजोबगोन पइन्टआ माबा ओ मा होनो पारसेन्टआ। लास्ट सेम सिमावहाय इन सेमिस्टारसिमावहाय होमबासो मोजां जाहैगोन।
आरो फाइभ सेम आवथ' बेक बेक था नो मोनला एबार
इबारथ' बेक थानो मोनला।
बेक थाबाव बाथाय माबायो ब्रेक जायोनो बोसोरसे थानांगौ जायोनो फाइभ सेमाव बेक थाबाथाय। बोसोरब्रै फरायनांगोन होनबाथाय बाबु।
जाहैखाया। मिलायहैखाला नै फिफ्थ सेमाव थाबा एबार बोसोरसेयावनो कमप्लिट जानोसै एबार बोसोरसेल' सैनालाय फिफ्थ सिक्स, फिफ्थ सिक्स गौला एबार फिफ्थाव था
बे बोसोरसेयावनो। बेक होफिनजोबनांसिगोन होनबासो जासिगोन बेक हो बे बोसोर
फर सेमनिखौनडेन माबायाव होहैनो मोनगोन फरनिखौ नै दानिखौ एबार जुदि फरआव थायोबा नोङो सिक्सआव होनो मोनगोन ओमफ्राय नों हनै ओरै थ' जाहैखाला थाहैखाला फिफ्थाव नों थायोबा जाहैखाला बोसोरसे एक्सट्रा फरायनांगोन जायो।
उम
चान्स मोनोबा
मोजाङै होजोबनांसिगोनलै।
जाला एदम गोसोआ होआबा जाला नङाबा एगदम जिबनाउ बरबाद
औ दे होनबा एसे फरायनां।
दे